हेल'
हेल'
औ खोनादों औ खोनादों लोगो।
दे जाखांबाय नामा ओमफ्राय नोंसिना?
औ जाखांबाय।
औ मा ओंख्रि मोन बेबा?
ओइ आलुसो मोन।
बेदर गैया नामा?
गैया लोगो नोंस्रालाय?
जोंना बिदिनोलै दिनै हाथायमोन नालाय अमा बेदर लाबोनाय जादोंमोन। बेखौनो आलुजों संबाय जोंनाबो। आलुजों अमाखौ संबाय।
ए
ओमफ्राय लोगोआ दायो फ्रिमोन दा?
औ फ्रिमोन।
फ्रिबाथ' आं लोगोजों माने मोनसे खोथायावसो सावरायनो माने आं जेराव इन्ट्रेस्ट दं माने बेखौहाय एसे रायजलायनो होननानै फन हरदोंमोन आरो।
औ रायज्लायनो हागोन दे लोगो।
हागोना लोगो? औ
औ हागोन।
माने खोथायानो जाहैबाय आंथ' दा सेंग्रा मानसि नालाय हाबा साबा जाथ'वाखै फरायदोंबो गावनि जानो आन्थाखौ एसे एनै गामियावनो खामानिफोर मावलाबायनानै बर'नो आरो एसे एनैखौ। नाथाय बिदिल' जायाना माने बिराद बेरायनो गोसो जायो माने आङो।
औ
बिदिनो हमनानै ला माने गोजान-गोजानाव आरो बेरायनो लुबैयो हमोना शिलंनो नो मा होनोमोनलाय नेपाल भुटान टावां अरुणाचल बिदिनो बेरायलाबायनो गोसो जायो आरो दा नोंथाङा गोसो जायोना जाया?
आंबो गोसो जायो बिराद बेरायनो टावां बिदिनो मेघालय बिदिनो अरुणाचलफोराव जि थांनो गोसो आरो।
उम ओ नोंबो बेरायनो लुुबैखायो आंबो बेरायनो लुुबैखायो होमबाथ' जों बेरायनाय नि खेथ्रआव एसे सावरायनोसै नामा?
औ सावरायजागोन दे।
उम बेरायनाय होननाय लोगो लोगो आं सबसे फार्स्टावनो थांनो लुबैयो मायो होनबा जाहैबाय बुस्थुआनो थावां। दा नोंथाङा थावांखौथ' मिथिखायो जानांगौ ना? मानि थाखाय एसे नाम जादा?
उम
नाम जादा होननाय लोगो लोगो बा बिनि एखे मो समायना एखे माने सि नारिफोर दंना ओमफ्रायो बरफ बरफबो गोलैयो मिथिखानांगौ गैया मिथिखायो खोमा? उम औ आं माने जिउआवहाय खेबसेबाबो माने बरफखौ आं गावनि मेगनजों नायनो गोसोथार। मानो होमबा जोंनि जायगायावथ' बे गोलैया नालाय ओंखायनो माने ओ बिदिनो मबाइलफ्रावल' इदिनो नेटवहाय ससियेल मिडियाफ्राव नुयो। जि थांनो लुुबैयो आरो इफोरखौ नुयोब्ला।
औ
आरो गोसोखौ एसे गोजोननायबो मोनो माने टेनसनफ्राबो खारजोबो फ्रि जायो माने दा आं सबसे फास्टावहायनो बेयावनो थांनो गोसो माने थावांआव दा नों थाङाबा मायाव गोसोमोन माने
आंबो टावांआवनो थांनो गोसो जादों मा आं बे आं जोनोमाव बरफखौ दा जोंनियावथ' बेयाव नुवा ना गोलैनायबो नुवा मा या निखायनो आं जोनोमाव खनसे टावांआवनो थांनानै बे बरफ गोलैनाय जायगाखौ बरफखौ नायनो लुबैदों बेयाव बेरायहैनो लुबैदों आरोना।
औ आरो नैथियावनो जाहैबाय मोनसे बेरायनायबाव आंहा माने टावांआव थांग्रानै आं नैबे जायगायाव थांनो गोसो माने नोंथाङा खोनासंनो गोसो नामा आं मायाव
औ खोनास खोनासंनो गोसो दे नोंथाङा
ओ बुं बेरायनाय होननाय लोगो लोगो नैथियावनो आं सानो मेघालया।
औ
ओआ मानो होनबा जोंनि बे नर्थ इस्टनि मेघालयआव ना मानो फेमास होनबा बियोहाय जोंनि एसियानि ना जोंनि गुथै एसियानि सबसे क्लिनेस्ट जोनबा साफासिन गामिया बे जायगायावनो दङ आरो ना आं बे जायगायाव थांनो गोसो माने मानो होमबा दानि जुगाव नायो दोनै दोनैहाय गामियायावनो होन टाउनावनो होन बिराद गालाय गुजाय लेथ्रा नुयो माने ना
औ
बेखौ बुस्थुखौ होनदों नालाय गुथे एसियानि साफासिन जायगा आं माने गावनि मेगनजों नायनो लुबैदों माने ना मानो साफा बोरै साफा लाखियो माने बेखौ आं सोलोंनोबो लुुबैदों ओमफाय जों बेरायनायजों लोगोसे आं इखौ सोलोंनो हागोन ओमफ्राय फैफिननानै आं जोंनिनो समाजाव बेखौहाय मानसि फोरनो फोरमायनानै जोंबो खौ खालामनानै साफा लाखिनो हागोन बायदि साननानै आरो गामियावहाय बे खेथ्र'आव आरो
औ
आरो बे साफा गामिनि थाखायल' नङा मानो होनबा मेघालया झरनाफोरनि थाखायबो गोबां फेमास नोंथाङा मिथिखानांगौ जानांगौ गोबां फेमास दं जेनेबा आङो एगजामफोलाव दोननोसै मा होनोमोनलाय सेभेन सिस्टार्स फल्स होननानै दंना बे बिराद फेमास माने बे मानो मोनलाय जरनायाहाय ओमफ्राय फि फि फल्स होननानै मोनसे दङ' बेफोरावहाय माने आं बेरायनो गोसो माने
आंथ' बेफोरनि बारा बेरायफेरा नालाय खोनाफेराखैबो नाथाय थांनो लुगैदों आरो जोनोमाव खनसेसो थांनो मोनगोना मोना होमबाबो नाजानायगोन र' थांनो
औ मानो मोना जानांगौ मोनो नोंथां दा नोङो नाथाय मोन - मोनसे खोथा जाहैयो आरो जोङो बेरायनो होननानै जों बुङो नालाय दा बांसिनानो‌ मा खालामो एसे जोंनि सेंग्राफ्रा एखे नख'रफ्रावहाय दावराव दावसि खालामनानै बिमा फिफानावहाय रांखावरि बिसोगोन हर आंनो इसेबां आं बेरायहैनो नै बिदि खेथ्र'आव आरो नाथाय बे बुस्थुखौ आं मावनो ओ गोसो गैया मानो होनबा आंना थांखियानो जाहैबाय बेरायनायनि थांखिया आंना बे नोङा जे आं निजेनि थाखाय आं द' दानिबो नोंथांनो फोरमायहरखाबाय मानो थाखाय आं बेरायनो जेनेबा आं बैयावहाय थांनानैखौ आं सोलोंथाइ लाहैगोन होजोंनि जायगाया बोरै मानसि फोरा बोरै-बोरै थायो दा आं बेखौ फैनानै बेवहाय गामिनि मानसिफोरनो आं खोन्थानानै बिसोरनोबो सोलोंहोनो हागोन जाहाथे जों समाजाव मोजां जानो हानाय बायदि ना दा बुंनो थाङोबा जोंनि समाजनि मानसिफ्रा गोबां गुबुंले जाजोब्बाय साननाय हनायफ्रा मावनाय नायफ्रा ना दा बेफोरखौ जों बुंनायजों हागोन खोमा सानो आङो बेरायनोबो नाथाय आं बिदि ओं औ आं जि माने थाखा दाबिनानै थांनो गोसो गैया माने गावनि निजेनि एबा खामायनाय मानाय बेफोरजों लानानै आं बे बेरायगोन मोनसे समाव
औ
बेखौ साननानैनो आं दासिमबो बेरायनो हायाखै माने
गाव नि जे खामायनानै बेरायनाया बिराद मोजां आरोना
उम आरो जेनेबा हमनानै ला आरोना ओ आं बे जायगायाव थांनानै फैबाय फैनानै आं बे जायगायावहाय जोंनि गामियाव खोन्थाफैबाय जोंनि जायगाखौ फोसाबबाय फोसाबनानै जों ओरैबायदि फोसाबनानै मोनसे नामबो लाखिनो हागोन जेनेबा जोंबो हमनानै लाबाय मेघालयनिया वान नाम्बाराव दङ' साफासिनावहाय होमबा जों बेयावहाय सोलोंजोबनानै जों सेखेन साफाखौ दोननो हागोन सेकेनआव दोननो हागोन जोंबो मावफुंनानै होमबा जों जोंनि जायगाखौ नामजादा खालामनो हागोन जोंनि समाजनि मानसिफोरखौ जोंहा बर' फोरना मोनसे नाम थागोन नै नैबे बर‌' गामिया बुथे एसियाव हाय साफा होननानै
औ
बे बुस्थुखौ खालामनो हायो आंनि साननाया माइन्दसेटआ बेयाव सलिनानै दं माने दा हागोन ना हाया बेखौ सानो लोगोफोर लानानै आराम जमा जमायै आरो
औ हागोन मानो हाया जानो नोंथांनि साननाया बिराद मोजां आंबो बिदिनो सान्दों आरोना अबावबा मोन नसे बेलेग जायगायाव बेरायहैनानै इदिनो बेयाव एसे गोबाव थानानै बिनि बे जायगायाव माबायदि सोलियो माबायदि जायो माबायदि थायो मा‌बायदि रोंगौथि बेफोरखौ सोलोंना लाबोनानै इदिनो जोंनि बे गामिफोरावबो एसे इदिनो सोलोंथाइ इदि होफैनो आं रोंनायखौ इदि सान्दोंमोन आरो आंबो । औ
आरो जों बेरायनाया बेल' नङा नोंथाङा मिथिखायो जों बेरायनायजों बेरायनायनि माबायावनो जोङो गोबां सोलोंनो हायो जों नलेज मोनो ना जेनेबा जों लेखाफोराव जों खोनानो मोनदोंमोना नै हमनानै ला सलिनो नै बे जायगानि मानसिफोरखौ बिसोरो बिदि- बिदि थाबोदों बिसिनि जों मा होनोमोनलाय हिस्ट'रिखौ जों खोनोनो मोनदोंमोन जों थांनानै मेगनजों नुयोब्ला जों बां सिन सोलोंनो हायो एक्सपिरियेन्स
हायो औ -औ -औ ।
जों रोंगौथिखौ मोनो माने बिदियावहाय
ओ मा होनोमोनलाय नोंथां नोंथांनाव माबा मोनसे सोंगौमोन आं? मा होनोमोनलाय बेरायनो बेरायनाया गोजां बोथोराव साबसिन जायो ना गरम बोथोराव साबसिन जायो आंनि आन्दास आवथ' गोजां बोथोरावसो साबसिन जायो बायदि मोन नो आङो नोंथांनियावलाय?
नोंगौ गोजां बोथोराव साबसिन जायो नोंथां मानो होनबा जोंहा गोजां बोथोरावहाय जोंहा साननाय साननायफोरा थायो माइडफ्रा । जाया जोंहाय ओमफ्राय जों गोजानाव थाङोब्ला जों माने बांसिन मा जायो गारि जोंथ' दायो नालाय गारि गु गारियावहाय दा हमनानै ला जों बासजों थांगोन ना बासाव जों गरमाव थांगोन मा जागोन? एखखेबारे खर' सोरबा खर' सानाय जागोन बयबोथ' गारि गाखोनो हाया सोरबा गोबानाय मानाय जायो दा गोजां बोथोरावहाय जों थाङोब्ला मा जागोन एसेबाबो थान्दा जायो दिमागाहाय होमबा जों सान्थि हान्थिनो हायो माने जों होमबा जे जायगायाव जोङो थांनो नागिरदों बेरायहैनो नागिरदों बेयाव सहैबा जों मेंनायखौ बारा नु नुनो मोना माने । गोजां बोथोराव थाङोब्ला आरो ।
औ
नाथाय जायगा लायै जायगा आरो अबावबा जायगायाव जोङो गोजां बोथोराव थांबा मोजां अबावबा गरम बोथोराव थांबा मोजां ना नङा होमबा? उम दा बुंनाय बायदिबा जोंथ' दहाय थावां बुंदोंमोन नालाय जों बरफ नायोब्ला नायनो गोसो बाथ' जों गोजां बोथोरावसो थांनो नांगोन ।
औ
मेघालयआव जोङो होनदोंमोन नालाय जरना जोङो नायनो थांगोन होनबाथ' जों बेवहाय दैज्लां बोथोरावबो थांनो हायो । इयावबो जों नुगोन बिदि सिस्टेम आरो
ओ
दा हाजो गिदिर गिदिर जायगा दैलाङाव जों थांनो हाया हमनानै ला आं थावां खौनो बुंदों मोन नालाय जों बरफ नाय नो थाङो गोजां बोथोराव जों थांनो हागोन नाथाइ जों दैज्लां बोथोराव थाङोब्ला मा जायो लेण्डस स्लाइद होननानै बुङोना बे जायो माने लामायाव हाय हाजोफ्रा बायख्लाब नानै गोलैयो बेयाव जों माने जिउ गोमानायनि सान्स थायो माने रिस्क मोनसे थायो उम ।
गुगाला बायोना?
औ होमबाथ' नोंथां नोंजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय बेराय गोन जों मोनसे समाव हाय गावनिनो आइथिं जों ना
औ।
औ दे होमब्ला ना नोंथां?